हा खोनादों ना नोंथां? अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
दायो फ्रि दङ नोंथां।
अ जाखांबाय नामा आखाम?
आं ओंखाम जाखांबाय अ नोंथां।
अ नोंथाङा दायो एसे फ्रि दंबा आं मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन
ओ औ बुंदो
ओ नोंथाङा ओ माने एसे गय बागाननि एबा गय गायनानै जोंङो मा मुलाम्फा मोननो हायो
औ औ
एबा दा जोंनि थाखाय माबायदि गोनांथि जानानै फैदों आरो माबायदि गायो बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ औ औ
औ
औ दा ओ गय बिफां होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि न'खरफोरबो थाजानाय नङा होमबा न'खरफ्रोबो गाय जानाय औ न'खरफ्रोमबो गायजानाय जोंनि न'खर न'खरफोराव बर' गामिफोराव दा गय बि बिफाङा जोंनि न'खरफ्रबो फांसे नङाब्लाबो फांनै फांथाम फांब्रै साफ्रोमनि न'खरावबो नुनो मोनो आरो नङा होमबा दा ओ बर' गामि होननानै बुङोब्ला बर' गामि होननानै बुङोब्ला समाय होयो बांसिन गय बिफां आरो लोगोसे थायो बायदिसिना बिफां आं बेफोरखौ बुंथ'ला। दा गय बिफां होननानै बुङोब्लाथ गय बिफाङा ओ गिबि गिबियावनो जों गय बिफांखौ बानायनो थाखाय बा जावायनो थाखाय जों गिबि गिबियावनो गयनि गयनि फिथाइखौ फोमोननांगोन ओ बिफांनि सायावनो जाय जेब्ला गया फिथाइया मोनगोन बेखौ हाननानै जोङो ओ हायाव बा बोरि जायगायाव बा दै दैनिफ्राय ओ जानगाराव बा एसे बोरि जायगायाव गोजौ हायाव जोङो जावायनांगौ गयखौ दा बेफोरनि उनाव गया एसे-एसे जौगोन बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव एसे माने जों बेखौ ओ बेनि फुलिखौ जावफुनानै ओ बे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बा जेराव नों गयखौ थिखांगोन बै जायगानि बस्थियाव बेखौ लांनानै नों गायस्लाय हैनांगोन दा ओ बेफोरबायदिनो आं बुंनो थाङोब्लाथाय गय बिफाङा आं नुनाय बायदिब्लाथाय दायरेकलि ओ-ओ गय फुलिखौ लांनानै गायनाया ओ बेयाव आरो जाखांफिननायखौ आं नुनो मोना आरो जेनेबा दा दा गय बिफाङा औ गय बिफाङा बेफोरबायदि गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लांनानै गायहैयोब्ला हेलौ औ दा गय बिफाङा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लांनानै गायहैयोब्ला ब्ला माने बेयो माने थांनो थाखाय बा सिखांनो थाखाय एसे गोब्राब जायो आरो दा जों गय बिफां गय बिफांखौ जेनेबा गायनो थाखाय जोंनि गेजेराव थालिर बिफांखौ जों गेजेर गेजेर गयनि गेजेर गेजेर गायनाय नुनो मोनो आरो जाय जोंखौ गय बिफांखौ फोथांनानै लाखिनायाव हेफाजाब होयो। दा औ दा गय बिफाङा जोंनि नखरफ्रोमनिबो बर गामि-गामि ओ नुनो मोनो जायखौ जोंनि मानसिफोरा बोसोरफ्रोमबो बेनि फिथाइखौ हाननानै बा बेनिफ्राय मोननाय मुलाम्फााखिनिखौ ओ बेसेनखौ लानानै नखरनि गासैबो खामानि गोनांथियाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै उम गावनि बिमा बिफाया गय फिथाइ फाननानै बा गय फिथाइ फाननानै बा ओ गयनि बेफार खालामनानै बेफोरबायदिनो गावनि जिउखौ ओ बिजनेस लाइनाव थांनानैबो गय बिफां ओ फाननाय बा गयनि फिथाइ फाननाय बेफोरबायदि गोबां ओ बेफार फालांगि खालामनानैबो जिउखौ खुंलांगासिनो दङ आरो गथ गथायनो नांनाय गासिबो ओ गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ माने बेफोर रांनिफ्रायनो आरजिनानै होगासिनो दङ आरो दा
औ।
दा ओ ओ गामियाव जोंनि गामियाव जोंनि गामि बा ओनसोलफोराव साखाथियाव गोबां मानसि मानसिफ्रानो ओ गयनि बागान बा गयनि ओ गय गायनाय हाबाफारि बेफोरखौ माने गोबां बांलांबाय थानाय नुनो मोनदों आरो बेफार फालांगिनि ओ गेजेरावबो बुंनो थाङोब्ला आं माने गयनि बेसेन बा गयनि मुलाम्फा बेफोरबो जोबोर ओ गोबां जालांगासिनो दङ जाय गय गयनि बेसेन बांनाय लोगो-लोगो गय बिफां गायनाया सुबुंफोरनि गय बिफां गायनाया बांलांगासिनो दङ बा ओ हाथाय बाजाराव गयनि बेसेना जोबोर गोबां बांद्राय जागासिनो दं आरो दा थांनाय जोंनि ओनसोलफोराव नै थांनाय बोसोरनि ओ प्रायेजा बेसेन बेथनखौ बुंनो थाङोब्ला आङो ओ से कुइन्टेलाव बा रोजा बा रोजा ब्रै रोजा बेफोरबायदि बेसेन थांदों आरो नङा होमबा। दा औ। दा बेफोरबायदि गोबां ओ बेसेन बांलांनायनि थाखाय गोबां मानसिफोरा मुलाम्फाबो मोनदों बा ओ गोबां मानसिफोरानो खहाबो जादों नङा होमबा दा औ दा गय बिफां होननानै बुङोब्लाथ जों बेफोरखौ मिथिंगायारिबो मोनसे ओ थांना थाजानाय मिथिंगायारिनि सोरजिजानाय मोनसे लाइफां नङा होमबा बेफोरो माने औ ओरैबायदि ओ ननि साखाथियाव गय बिफां थायनाय बा ननि साखाथियाव गय बिफां थानाय थायोब्लाथाय बा बेफोरखौथ ओ मिथिंगायारि दाउ बेफोरो माने गय बिफांफोरखौ हामा खालामो नालाय एसे सौख्लनानै दा औ बेफोरो बार फैनाय बा अखा बेफोरजों बायसयो बायसनानै ओ मानसिनि ओ ननि सायाव बा उखुम मुदायाव गोग्लैनानै नखरफोरखौ सिफायनाय बारहुंखायाव जों नुनो मोनदों आरो। दा औ दा नोंथाङा एसे बुंदों गय बिफांनि सोमोन्दै जाया नोंसोरनि ओनसोलाव बा ओनसोलफोराव गय बिफाङा दङना गैया दा गय बिफांफोरखौ माबोरै गायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो।
ओ नोंथां होननाय बायदि जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो गोबां बिदिनो ओ गय गायनायखौ नुनो मोनो। दानि माबायाव जेनेरेसनाव। जुगाव। ओ जोङो आं फास्टआव बोरै गय गायो आं बेखौ फोरमायनोसै नोंथांनो। ओ जों गय गायो होनोब्ला फासाव जोङो फिफाङाव राहोनानै जों मोनहोगोरनांगोन।
औ
मोनखांनायनि मोनबासै जोङो गयखौ खानानै जोङो बेबायदिनो ओ जावायसिगोन हायाव फबनानै
औ
जावायखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो ओ एसे गोबौ सम दोननानै जोङो ओ फुलिखौ देरहोसिगोन देरखांनायनि उनावहाय जोङो माने गयखौ इसे गोजौ गोजौ जाबाथाय जों बेलेगाव गायस्लायसिगोन।
औ नंगौ।
एसे गोजान गोजान गायसिगोन। दाइन बेबायदिनो ओ जोङो बांसिन गय गायो होनोब्ला ओ बेबायदि दैलां बोथोरनि एसे सिगाङाव जों गायनायखौ जों नुनो मोनो बांसिन।
औ
ओ अखा मोनोब्ला मोजां जायो नालाय ओंखायनो बांसिन बे आं गय गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ
गया बेबायदिनो ओ गायखांनायनि उनाव बेबायदिनो थांनोबो एसे ओ सम नांगौ।
औ औ नंगौ।
औ आरो देरनाय लावनाय समावबो गोबां बेबायदिनो ओ बेमार आजारफोरबो फैयो। गयनि सायाव गोबां बेबायदिनो ओ एम्फौफोरबो जायो गयखौ बेबायदिनो बिजौफोरखौ अरसयो। गोबां माने खहा जायो आरो रो ना मानसि नि ओ गय गायनाय आरो बेबे समाव माने गय गायनाय खेथ्रआव गोबां बेबायदिनो आरो देरनानै बेबायदिनो देरनो थाखाय गयखौहाय बेबायदिनो फास बोसोर सात बोसोर बेबायदि नांगौ आरो ना औ माने देरखांनायनि उनावहाय मुलाम्फायाथ मोनो। गयाव गोबां बेबायदिनो रोखोमनि जोंनो थाखाय गोबां माने हेफाजाब होयो। जोंनि फैसा थाखा ओ फोराव जोंनो गोबां माने सहाय होयो आरो ना। बोसोराव खोनसेल होयो ब्लाबो जोंनि ओ थाखाय गया गोबां माने बोसोराव फैसा खोनसे फैनायानो मोननायानो मुलाम फायानो जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि । गैयिफोरनि थाखाय । गोबां माने मोजां सुबिदा आरोना जोंनि गय गायनो हायोब्ला गोबां माने दानि जुगाव गोबां माने बेसेनफ्राबो बुरजा जाबाय गयना
औ नंगौ
कुन्टेलफोरावनो बेबायदि गोबां ओ रोखोमनि बारा जालांबाय फैसाफ्रा आरो बेबायदिनो गोबां पास बिगा दस बिगा गाहाम गायनो हाबाथ' गोबां बेबायदि मुलाम्फाखौ जों मोननो हागोन । औ आरो जोंनि जोंनि खाथि खाला । जोंनि ओनसोलथिं आं गोबां बेबायदिनो गय गायनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि बिदिनो बागान जानो हमबाय गोबां माने बेबायदिनो ओ गोरिबफोराबो बेबायदिनो गय बागानजों माने लासै लासैनो दावगालांनो हमबाय गोजौ थाखोआव एसे दावगालांनो हमदों आरो बेबायदिनो गयनि फैसाजोंनो बेबायदि गायनायजोंनो जोङो माने गोबां बेबायदिनो सोलोंथाइखौ जों मोनो आरो जों बेजोंनो बेनि फैसाफोरजोंनो जों गावनि गोबां ओनसोलनि ओ फोरोंनाय गथ'फोरखौबो जों नुनो मोनदों । गोबां खामानिफ्राव होयो आर ना?
औ औ नंगौ नंगौ ।
औ । नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय । नोंथां
औ आंनि औ जाबाय आं आंनि सिंनिफ्रायबो नोंनिसिम गोजोन गोजोन साबायखर बावनाय थाबाय ।
औ ओं गोजोनथोंसै ।